हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथां जोङो दा नोंथाङा फ्रि दङबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसो नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां आं फ्रियैनो दङ।
दा होमबा जोङो गोदोनि आरो दानि ओ जिउ खांनाय राहाखौ सावरायनोसै ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ औ औ।
सोमोन्दै एसे बुंग्रोनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं एसे बुंग्रोना होनोसै।
औ औ।
दा गोदोनि जिउ खुंनाय राहा होनना बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदाय बिदिनो गासै सुबुं माहारियानो जेनेबा हाग्रा बंग्रायाव थायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
थानाय समाव जोंहा ओ बिदिनो आथिखालनि बायदि ओ आबाद मावनानै जानायखौ जों नुवामोन होननानै खोनानो मोनो मानोना बै समाव जोंहा ओ आबाद मावनो थाखाय जेबो मुवा बेसाद बेफोरबायदि बानायना लायाखैमोन एबा आ सानखांनो रोङाखैमोन जानो हागौ बै समाव। बिनि जाउनाव जोंहा गोदो गोदाय ओ गोबां मैहुरफोर खालामनानैसो गावसोरनि जिउखौ खाङोमोन एबा खुङोमोन होननाय जों ओ गोबां लेखाफोराव लिरनायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ।
बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा गावसोरनि जिउखौ ओ मैहुर खालामनानैनो गोदोनि दिनाव ओ रायजो जाबोनायखौ जों गोबां बिजाबफोरनि गेजेरजों मोनथिनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो गोदोनि समाव जोंहा गावसोरनि गोजांनाय बा गावसोरनि देहाखौ खोबनो थाखाय बै मैहुर खालामनानै मोननाय बायदि बायला जिब जुनारनि बिगुरफोरखौनो गानोमोन होननानै जों मि थिनो मोनो। बिदिनो लासै लासै सुबुंफोरा ओ गावसोरनि साननाय हनायफोरा एसे ओ जौगाबोनानै एबा डेभ्लप जाना नै जोंहा लासै लासै मोनसे समाव गोबां सुबुंफोरानो बेबायदिनो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ ओ न' लुनानै न'आव फिसिनो हमनायसै मानोना बेफोर बेफोर जुनारखौ जेनेबा न'वाव फिसियोब्ला जोंहा ओ एसेबां मैहुर खालामनो गोनां जाया एबा जायगायावनो जिब जुनारफोरखौ मोनो। बिनि थाखायनो गोदोनि सुबुंफोला ओ सानखांनानै ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय जिब जुनारफोरखौ न'वाव फिसिनो लायो आरो बेबायदिनो लासै लास सै मोसौ बोरमाफोरखौ फिसिनानै बेबायदिनो लासै लासै गावसोरनि सानखांनाय गोहोजों लासैनो ओ बिसोरो न' लुनो सोलोङो बिबाय दिनो मोसौजों आबाद मावनो सोलोङो। बेबायदिनो हाल खदाल नांगोल बेफोरबायदि ओ एवनो एबा बाहायनो रोंबोनायसै लासै लासै बिदिनो गावसोरनि हानाय जानाय बायदि बायदिफोरा लासै लासै सोलायबोबाय थायो। ओ दाबाया दा बेबायदिनो गोदोनि आरो दानिखौ रुजुना नायोबा गोबां फारागफोरखौ जों मोननो हायो‌। गोदोनि समाव जोङो जिउ खुंनो था खाय ओ बबेबा मोनसे जायगायाव थांनोबा जोंहा थाबायनानै थाङोमोन। गोदोथाराव नाथाय गेजेर ससेयाव जोंहा बेबायदिनो ओ माखासे सानखांनानै मोसौ गारिफोरखौ बानायो। बेफोरबायदि बानायनानै जोंहा हान्था मेलानि थाखाय बबेबा बबेबा गोजान गोजान जायगाफोराव थांनानै हान्थि हैनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंहा मोसौ गा रिनि उनाव लासै लासै फैबाय साइकेल। साइकेलनि उनाव जोंहा दा मोनबाय गारि मथर बायदि बायला बेफोरबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनो थाखायफो आथिखालाव गोबां इजि एबा सहस जानानै फैबाय मानो होनोब्ला जोंहा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम मा हानथिनो थाखाय आथिखालाव ओ गारि मथ थर गावबा गाव न'खर न'खर दंजोबखायोसै आरो बेबायदिनो गोजान गोजानथार जायगा दावबायनो गोनांबा जोंहा ओ मा खासे रेलगारि एफोरखौ मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बिरखं बेफोर खौ मोननो हायो बिनि अनगायैबो जोंहा जाहास, नाव एबा दिङा बेफोरखौ जोङो मोननो हायो। बेबायदिनो जोंहा हायाव खारग्रा, दैयाव खारग्रा, अख्राङाव खारग्रा, बायदि बायदि बेफोरबाय दिनो जोंहा आथिखालाव दिहुनना लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जेरै जोंहा हायाव खारग्रा होनना होननानै बुङोब्ला आथिखालाव नुनो मोनसै जेरै ओ गारि बाइक ट्रेन बेफोरखौ जोङो हायाव खारग्रा हिसाबै मोननाय जायो। बेबायदिनो गोजान गोजान बबेबा मोनस से हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हाद रसिम दावबायनो थाखाय जोंहा अख्रां लामाखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो दै लामाखौबो बाहायनाय जायो अख्रां लामाखौ बाहायनो थाखाय जोंहा बिरखंखौ बाहायनाय जायो ओ बेबायदिनो जोंहा दै लामाखौ बाहायनो थाखाय ओ जाहाज आरो नाव एबा दिङाफोरखौ बाहायनाय जायो बेबायदिनो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्राव आथिखालाव दावबायनो थाखाय थाखायबो ओ एसे सहस जानानै फैबाय। बेफोरनि थाखाय जोंहा रांनि गोनांथि जायो आथिखालसिहालागै गोदोनिफ्रायथ' रुजु रुजुना नायोबा बेबायदिनो जोंहा गोबां सोलायनायखौ मोनबोनाय जादों दा नोंथाङा बेफोरनि बागै मायबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जिबायदि ओ गोदोनि समाव सुबुंफोरा माबायदिमोन एबा माबायदि थायोमोन आरो आथिखालाव माबायदि थायो बेनि सोमोन्दै बुंलांबाय आरो बेजों लोगोसे दावबायनाय हान्थिनायनि सोमोन्दैबो नोंथाङा बुंलांबाय थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो हायो जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा माने हाग्रा बंग्रा बेफोरावनो थायोमोन। ओ जों मिथिनाय बायदिब्ला नाथाय जों बेफोरखौ जोङो नुनो मोनाखै गावनि मेगनजों। थेवब्लाबो जोङो सोरनिफ्राय बा सोरबा सोरनिबा खुगानिफ्राय मिथिनाय बा सोरनिबा ओ बिजाबाव मख'नानै गालांनाय बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोदोनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो मोनबाय जेरैहाय हाग्रा बंग्रायाव थायोमोन। ओ गोदोनि समाव जि गानामोन आरो बेबायदिनो गाव गावनो मैहुर खालामनानै जायोमोन। उनाव जिब जुनारनि बिगुरखौनो ओ गानग्रा जाबाय आरो बिनि उनाव लासै लासै फैयै फैयै गाव गावनो माने खुन्दुं दिहुननानै ओ इन्दि खुन्दुं दिहुननानै जि गाव गावनो दानानै गाननो लानो रोंबाय बेफोरबायदि जोङो माने मोननो हायो जों बेफोर समखौ जोङो नुबोआखै थेव ब्लाबो जोङो माने गुबुननि खुगानिफ्राय बा बिजाबफोरनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ मिथिनो हायो नोंगौ। आरो बिदिनो जोङो आथिखालाव गोबां सोलायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जोङो गोदोनि समाव माने जोंहा रांखावरिनि बाहायनाय गैयामोन आरो जोङो मबाइल फन बायदि इन्टारनेटनि जोंहा बाहायनाय गैयामोन। आरो फरायनाय बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानाय जोंहा माने फरमेल इडुकेसननि जेबो माने बाहायथि गैयामोन आरो ओ नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय जेरैहाय जोङो माबा मोनसे रादाब सोरनोबा दैथायहरनोब्ला गोदोनि समाव माने ओ गोबां सम लायोमोन जेरैहाय ओ दाउफोरनि आइ आथिङाव खानानै हरनाय मानाय लाइजाम हरनाय बेफोरखौ जोङो खोनानो मोन्दों नाथाय जोङो बेफोर समखौ मोनबोआसै ओ जोंहा आथिखालाव बिनि सोलायै इन्टारनेटनि गेजेरजों बा जोहै जोङो माने मबाइल फननि गेजेरजों खनसेयैनो जोङो माने खबर लाहरनो हायो बा रादाब बा खौरांखौ जोङो दैथायहरनो हायो। ओ मेल दैथायहरनो हायो बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो माने आथिखालाव गोबां माने टेक्न'ल'जिनि गेजेरजों जोङो गोबां माने सुबिदा खालामनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। बिदिनो जेरैहाय जोङो सोलोंथाइनि बिथिङावबो जोङो बुंनो हायो गोदोनि समाव माने जोंहा लेखा फरा फरायनाय गैयामोन। नाथाय जोङो गोबां गियान बिद्दाफोरखौ माने जोङो ओ सासे गुरुनि फ्राय बा सासे रोंखा राखा सुबुंनिफ्राय बा बिमा बिफाफोरनिफ्राय सोलोंनानै लानायखौ जोङो मिथिनो मोनोमोन। थेव ना थेवब्लाबो माने लेखा फराखौ माने सोलोंनाय गैयामोन नाथाय आथिखालाव फैयै फैयै गोबां गियान बि दायानो जा जियानो जा बेखौ माने बिजाबनि गेजेरजों माने आथिखालाव जोङो सोलोंनायखौ नुनो मोनसै आरो आरो जेरैहाय जोंहा औ ओ जोंहा बिदि लेखा फरा सोलोंनाय आरो बिनि अनगायैबो जोङो मोननो हायो। जोंहा हान्थिनाय बा दावबायनाय बेफोरखौ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ जोंहा गोदोनि समाव माने जोङो थाबायनानै जोङो थांनो गोनां जायोमोन बबेयावबा थांनोब्ला थाबाय थाबाय हान थियोमोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मोननो हायो गोदोनि समाव माने जिब जुनार बा जोङो मिथिंगाजों माने
गोबां माने क्लस बा सोमोन्दो थायोमोन बे जायनि जाहोनाव माने जोंहा जुनारफोरबो जोङो उनाव लासैनो गाव गावनो फिसिनानै लादोंमोन जेरैहाय जोङो गराइ मैदेर बायदि मोसौ गारि मैसो गारि बेफोरजों माने गोदोनि समाव माने हान्थियोमोन आरो।
माने खायफाया ओ आयथिंजों दावबायबाय बा हान्थिबाय आरो खायफाया माने जायफोरनि न'खरा गोनां गोथों जालांबाय। जायफोरा ओ न'खर दानो रोंनायनि उनाव बिसोर गोनां गोथों न'खरफोरा ओ माने मैदेर गराइ बा मैसो गारि मोसौ गारि बेफोरजों माने हान्थिनायखौ जोङो माने मिथिनो मोनो आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरनि सोलायै जोङो गारि घुरा। ओ बिरखं जाहाज बायदिफोर जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। ओ अख्रां लामा दै लामा हा लामा बेफोरबायदिखौ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि आरो। आथिखालाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो ओ बिदिनो औ। नोंगौ बिदिनो जोङो दावबायनायनि बिथिङावबो जोङो गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय बेब बेबायदिनो जोङो जोंनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जोङो गोदोनि समाव माने जोङो मिथिंगायावनो बुथुमनानै लायोमोन। जों हाग्रा बंग्राफोरनिफ्रायनो जोङो जोंनि जानाय लोंनायफोरखौबो जोङो बुथुमनानै लायोमोन। जोंहा जेबो माने टेक्न'लजिनि बाहायनाय गैयामोन गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव ओ जि गोनां मुवा बिखौ जोङो माने मिथिंगानि फ्राय जोङो गोबां खम बुथुमनोसै जोङो जि मुवा बेसाद नांगौ जोङो माने बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो आरो बेफोर बुस्थुफोरखौ जि बुस्थुफोरा गोदोनि समाव गैयामोन बेफोरखौ आथिखालाव ओ गोबां गेदेर गेदेर इन्डासट्रि। जग बायदिफोराव जोङो दिहुननाय बा दिहुनथाइखौ जोङो नुनो मोनसै। बेनिखायनो माने आथिखालाव गोबां सोलायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। गोदोनि दिनाव टेक्न'ल'जिबो गैयामोन नाथाय आथिखालाव टेक्न'लजिनि बाहायनायखौबो जोङो नुनो मोनसै जोंनि जिउ खुंनायाव माने जोंनि जिउ खुंनायाव आथिखालाव माने टेक्न'लजि गैयाब्ला जोंहा माने गोबां बिथिङावनो जोङो माने खालामसिगोन बा गोबां खहा बा माने जोंहा नांगौ बुस्थुखौ मोननाय नंला बेफोरबायदि सिस्टेमनि जासिगोन होननानै माने जों बुंनो हायो आरो आथिखालनि जिउ खुंनायाव।
औ नंगौ नोंथां थारैनो दा अब्ला नोंथां समाबो जोंहा जानानै फैबाय बेखिनियावनो जोंनि सावरायनो लानाय आयदाखौ दोनथ'निसै नामा?
औ औ जागोन दे बिदिब्ला नोंथां। बिखिनियावनो दोनथ'नसै होमबा।
औ दे नोथां।
औ दे।